हेल' औ नोंथां खोनादों औ औ।
मा खालामगासिनो नोंथां दालाय?
अ नोंथां आंथ' नै ओरैनोसो जिरनानै दं आरोना नोंथां।
अ ओंखामफोर जाखांबायमोन नामा नोंथां?
ओंखामाथ' नोंथां औ जानायाथ' जाखांबाय एसे बावबायानो आरोना नोंथां।
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' नोंथां माबासोमोन मथरजों आलु रुदोंमोन आरोना नोंथां। ओमफाय बेजोंनो बेजोंनो जासाबबाय आरोना नोंथां। गुबुननि बायदिखौनो होननांबायलै नोंथां। बेदराथ' गैथ'ला नोंथां दिनै औ।
ए।
औ।
ओमफ्राय बोथोरफ्रालाय मारै सोलिगासिनो नोंथां नोंसिनिजों?
अ नोंथां बोथोराथ' बिदिनोसै मालाबा दुंलाय मालाबा हालाय अखाफ्रा। बिदिनोसै आरोना एसे एनै सोलिगासिनो दं मथथे बोथोरा गायखां होबाय आरोना नोंथां जोंनिथिंजाय।
अ बिदि आरोना होमबा औ ओमफ्राय गामिफोरावलाय माबायदि गाय गायनाय फुनायफ्रा?
गामिफ्राव नोंथां गायनायाथ' गायखांजोब बायनो होनजाबाय एसे एनै दंबावो आरो सोर सोरबा गायालासिनो दो होनदों आरोना मैगंफ्राव होनो होननानै बिदिनो।
अ बिदिसो आरोना होनबा नोंथांना उम उम उम उम।
ओमफाय नोंथां मोनथिंलाय माबाय सलिगासि दं नोंथां गायनाय फुनायफोरालाय।
है जोंथिंलाय मा होननो नोंथांं सानदुंआ बिराद गोसा गायनो फुनोनो मोनजेनाखैनो बायदिसो होनजायो।
आरो खोथियाफोरखौबो जोंहा लेथ फोना लाबायना। इनि थाखायनो दायो माने गायथ'नायानो जायाखै आरो अखाफोरबो नेगासि नो माथो अखायाबो हाया दै सारना गायनोबो दैयानो खाथियाव गैया माथो नोंथां। औ।
ओमफ्राय नोंथां गोरान खेथिफोर मावाखै नामा नोंथाङा देग्लाय?
गोरान खेथिथ' गैया मावनाय जायाखै नोंथां देग्लाय गैया। बे बोथोरानो एसे गिजु बानायबायना ओरै गोरान खेथिबो मावथावजाया, गिसि खिथिबो मावथावजाया बिदि जानानै दङ नोंथां जोंना औ।
थाइलाय बाराबाथाय बिदिनोलै आरो नोंथां मोजां मोनसेबो मोजां मावजाया।
औ औ औ औ औ नंगौ नंगौ नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रि दं नामा नोंथां?
औ नोंथां आथ' बिदिनोसै फ्रियानोसै आरोना औ।
अ बिदिब्ला नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होननानै फैदोंमोन माने नोंथां।
अ नोंथां औ सावरायनो हागोन आंथ' फ्रियानो दं नोंथां औ।
अ बिदिब्ला नोंथाङा गोदोनि सोलोंथाइ राहा आरो दानि सोलोंथाइ राहानि सायाव माबाफोर बिदिनो फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
अ नोंथां औ हागोन आङो ओ सावरायनो होनबा नोंथां जाहा बिनि सायाव औ। जोंहा ओरैनो बुंनो थाङोब्लाथ' गोदोनि सम सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइ राहानि सायाव जोंहा गोबां फारागथि दङ। जोंहा दानि सोलोंथाइनाव राहा गैयामोन। नाथाय दानि सोलोंथाइयावथ' जोंहा गोबां जों नुनो मोनो। माखासे सोलोंथाइया गोदोथ' गैयानोमोन, फ्राय गैया होनजायोमोन।
गोदोनियाव जोंहा जेबोआनो गैया। जोंहा ओ मानो होन जोंहा फरायसालि होनोब्ला जोंहा फरायसालि गामि गुरनै दरनै दरथामजोंसो जोंहा फरायसालि गंसेखौ नुनो मोननाय जायोमोन। खोब गोजानजौसो जोङो फरायसालिफोरफोरखौ आरोना। ओमफ्राय नाथाय दानि जुगाव बिदि नंलिया जोंहा। गामि दरफा दरनैनि गेजेरावनो जोंहा माबाखौ फरायसालिखौ नुनो मोननाय जायो। खोब थाथारबाबो जोंहा बा किल'मिटारसो गोजानाव जों फरायसालिफोरखौ नुनो मोनो दानि जुगाव। नाथाय गोदोनि जुगाव जोंहा बिदि नङामोन जोंहा फ्राय फरायसालिफोरखौनो जोंहा गोदोनि जुगाव गैयानो होनजायोमोन आरोना नोंथां। ओमफाय बिदि नंलिया माखासे जुगाबो सोलायबोबाय। सोलोंथाइ होनोब्ला जों माखासे जेरै खलम लिरनायफोरनि थाखायबो जों खलमफोरखौबो बारा मोनामोन। खोब जों लिरोमोन जों गोदोनिफ्राय लिरनो मोनबोनाय फ्रावथ' सिलर आरो खार ओ किनथु सक पेन्सिलफोरजोंसो जों सिलराव लिरबोयोमोन आरोना नोंथां। आरो दानि जुगावथ' जोंहा बिदि नङा। फावथेन फावथेन खलमफोरनि जोंहा जेबो आंखाल गैलिया बहिफोरनि आंखाल गैलिया जोंहा गोबां रो नि बलु बहिफोरबो मोनो दानि जुगाव। फावथेनाबो दाम गोसानिफ्राय लानानै दाम खमिसिनखौ जों मोननो थाङो दानि जुगाव। नाथाय गोदोनि जुगाव जोंहा बिदि फावथेनफोर बहि कलमफोरनि थाखाय एसे आंखाल जायोमोन नाथाय दानि जुगावथ' बिदि नंलिया ओ जोंहा खोब गोदोनि समाव जोंहा फोरोंगिरिफोरखौबो जोंहा बांद्राय बिबांनि मोननो थाङामोन। जोंहा फरायसालिफोराबो जोंहा फ्राय गोदोनि दिनाव गैयानोमोन। जोंहा फरायसालिफोर हिसाबै जोंहा दंफां सिं अबबा सिबिसालि सिंफ्रावसो जोंहा फोरोंनायखौ नुनो मोनोमोन। ओ फोरोंगिरिनि अनजिमाजों लोगोसे गोदोनि दिनाव फरायग्राफ्राबो एसे बिबांनि खम जायोमोन। ओंखायनो गोदोनि समाव माखासे सुबुंफोरा एबा फरायसाफोरा फरायनोनो मोनबाखै होनजायो। नाथाय दानि जुगाव जोंहा मु गानि उनाव मुगा सोलायबोबाय। जाय सुबुङा एसे एनै सोलोंनानै रोंगौथि मोनदों बेफोर सुबुङा एसे एनै गाव जा हागौ बिसोरनि जन्थ्र दिरुननानै माखासे सोलोंथाइफोराव हेफाजाब होबोदों बेनि उनावनो जोंहा मुगानि उनाव मुगा दावगायै दावगै दासिम मुगा मोनबोदों नाथाय दानि जुगावथ' जोंहा जेनिबो आंखाल गैलिया जोंहा गोदोनि दिननि बादि दानि जुगाव जोंहा फरायसालिफोरनि आंखाल गैलिया फावटेन खलमफोरनि आंखाल गैलिया आरो दानि खौथ' जोंहा रदि जाजोब्बाय जोंहा इन्टारनेटनि मुगा सोलिफैबाय जोंहा दानि जुगाव थ' नुनो मोनो जोंहा खोब नुनो मोनोबाबो जोंहा दानि जुगाव स्मार्ट ब्लेकबर्ड जाजोब्बाय। जोंहा
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
बा डिजिटेल ब्लेकबर्ड जाजोबबाय आरोना नोंथां। जोंहा आसिफोरजोंनो जों बथल लिरलाबायायनो हायो माबा मोनसे लावथिफोर लानानै जों जायखिया आगजु मोनबानो जों बेयाव बोज्रेदलाबायबानो जों आखिनो मोननायखौ जों नुनो मोनो नाथाय गोदोनि समाव जोंहा बिदिनो सब पेन्सिलफोरजों जोङो फुगारलाय लिरलाय बिदिसोमोन नाथाय दानि जुगाव बिदि नंलिया जोंहा लावथिफोरजोंनो थुज्रैला थुज्रेदलि जों लिरनो हायो फरायसाफोराबो दानि जुगाव एकदमबारे स्मार्ट जाजोब्बाय
औ औ
फरायसालिफोराव जोंहा स्मार्ट माबा बिदिनो कम्पिउटारफोरखौ होयो गोदोनि दिनाव जोंहा कम्पिउटार सोलोंलाबायनोबो जोंहा राहा गैयामोन नाथाय दानि जुगाव गाससिनिबो जोंहा राहाफोरखौ जों नुनो मोनो दानि बादि गोदोनियाव बिदिनो जिसे जिनै पास जानायफोरनि थाखाय जोंहा कर्सफोरखौबो जों बारा नुनो मोननाय जायामोन नाथाय दानि जुगाव मुगानि मुगा मुगानि उनाव मुगा सोलायबोनायनि जाउनाव जों माखासे कर्सफोर बिदिखौ सोलोंनो मोनो आइ टि आइ फोरखौ जों दानि जुगाव लानो हायो बैसो खमजों लोगोसे जे जों माखासे रोंगौथिफोरखौ जों सोलोंलांनो हायो माखासे कर्सफोरनि गेजेरजों बे रोंगौथिजोंनो इयुनफ्राव जों माखासे रोंगौथिजों सासे सुबुं एबा गाव थांना थानायनि संसार जालांनो थाखाय थाखाय जों माबा मोनसे मावनानै लाहैनो हायो बेफोर कर्सफोरनि थाखाय दानि जुगावथ' गोबां सुबिदा जाबोबाय जोंहा नाथाय गोदोनि दिनाव बिदि कर्सफोरखौ जों नुनो मोननाय जायामोन जोंहा सोलोंथाइ हान्थ
औ
नि थाखाय मोन जोंहा लामा सामा मोजां गैयामोन जोंहा दै बारनानै थांनो थाखाय दालांफोरबो गैयामोन नाथाय दानि जुगाव जोंहा दालां जाबाय लामा सामा मोजां जाबाय फरायसालि फोराबो जोंहा मोजाङैनो मोजां लुजोबबाय नाथाय खोब जोंहा बुंनो थाङोब्लाबो जोंहा कलेजफोर फराय जोबोर खस्थ'मोन नाथाय दानि जुगाव बिदि नंलिया कलेजफोर फरायनोबा जों गोबां गोजान लामा हान्थिलायनो गोनां जायोमोन जोंहा कलेज थांलाय फैलायावनो जोंहा फुंनि सोरां जेननायनिफ्राय लानानै जोंहा मोनाजासिमा जोंहा न'सिमावनो खायोमोन मानो होनोब्ला जोंहा साइकेलजों गोदोनि दिनाव हान्थिनो गोनां जायोमोन दानि बायदि बास गारिफोर गैयामोन बाइकफोर गैयामोन गोदोनि दिनाव बिदिनो थाबायनाय एबा साइकेलफोरजोंनो जों हान्थिनो गोनां जायोमोन फरायहैनो थाखाय जाय सुबुङा बेफोरबायदिजों फरायबोदों बेफोरो दानि जुगाव एसे एनै सोरबाफोर साख्रि ख्रिबो मोनबोबाय एसे एनि खस्थ' लाथाबनायनि गेजेरजों बिसोरो गाव गावनि खस्थ'नि फिथाइफोरखौ जों मोननायखौ नुनो मोनदों आरो
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
नाथाय दानि जुगावथ' बिदि नंलिया जोंहा लामा सामाफोरजों लोगोसे ज स्रन्थ्र दिहुननायजों जोङो गोरलैयैनो फरायसालिफ्राव थांलाय फैलाय खालामनो हायो आरोना नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फंनैसो सोलोंथाइनि बागै फोरमायनो हागोन नामा? राहाफोरनि सायाव नोंथां नोंसिनिथिं माबायदि दावगाखो सोलोंथाइ राहाफोरनि बागै बेसे
बुङोब्ला जोंहा गोदोनि आरो दानि बेलायाव बुङोब्ला जोंहाथ' दानि मुगायावहाय सोलोंथाया माने गुबुननि गोदोनिफ्राय माने गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय नोंथां गोदोहाय जाहैबाय जोंहा मा फरायसालिफ्राहाय माने गामिफोराव गैयामोन दंब्लाबो माने गोबां गोजान गोजानाव दंमोन आरो। बिसोरो माने गामिनि फरायसाफोरा थांनो थाखाय गोबां खस्थ' मोनोमोन आरो बिसोरो आरो फरायसालियाव थांग्रा लामा सामाफ्राबो गोदोनि समाव मोजां नङामोन। माने हाग्रा बंग्रा एरसो होलाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन आरो गोदोनि समावहाय। नाथाय आथिखाल मुगायावथ' जों नुनो मोनबाय गोबां सोलायबाय फराय फरायसालि एबा सोलोंथाइफोराबो मानो होनोब्ला जोंहा फरायसालिफ्रा आथिखाल मुगानिया गोदोनि बायदि हानि एन्जुर थुरिनि बेफोरबायदि नंलिया आथिखाल मुगायावहाय माने फाखानि जाजोबनो हमबाय आरो गासिबो मोजां हाफ्राबो प्लास्टार होनाय माने आथिखाल मुगानि फरायसालियावहाय हाखौनो गानो मोनलाखौनो जों साननो हायो आरो नाथाय गोदोनिया जाबाय खान्थ्रि खुरगुलायनाय फरायसालियावनो फरायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। गोदोनि फरायसाफोरा मानोे दावबोयाखै होनोब्ला जों बेखौनो बुंनो हायोदि गोदोनि बिमा बिफाया फरायसालिफोर हाय माने बांद्राय थाल लायामोन आरो फरायसाफोरखौहाय बिसोरो फरायसालियावहाय थिनहरामोन आरो। मानो होनोब्ला बिसोरो गोदोनि समनिया जाबाय बिसोरो गथ' गथायफोरखौ खांनानै बिसोरो माने दाहोना रुवाथि दोन्नानैसो जायोमोन आरो नाथाय जों बिदि दाहोना रुवाथि दोननायखौ आथिखाल मुगायाव नुनो मोनलिया आरो। गोदोनि समावसो नुयोमोन नाथाय आथिखाल मुगानि बिमा बिफायाबो फरायसाफोरखौहाय फरायसालियाव थांबाय आरो आरो जोंबो गोबां थांनायखौ नुनो मोनबाय आरो। आरो फरायसालियाव थांनायनि जोहैसो आथिखाल मुगानि फरायसाफ्रा माने गोबां माने गोरोंबो जानो हमदों आरो गावखौ बुजिनोबो हादों। आरो गुबुननि फारसे साननो हानायखौबो जों नुनो मोन्दों आरो। आरो गोदोनि समावथ' जोंहा गोदोनि सुबुंफ्रा बांद्राय फरायामोन फरायोब्लाबो बिसोर बिदिनो दाइन थाखो आरो गु थाखो जि थाखोसिम फरायनायखौ जों बांसिन नुनो मोन्दोंमोन आरो। गोदोनि फरायनाया फराय गोदोनि फरायसाफोरा जायफोर सुबुङा जि एबा गु थाखोसि सिम फरायो बैफोर फरायसाफ्रानो माने गोरों फरायसा जायोमोन आरो माने गोरोंसिन सुबुं जायोमोन आरो। नाथाय आथिखाल मुगायावथ' जोंहा गोबां सोलायनो हमबाय जोंहा मा बादायनायाबो गोबां जानो हमबाय आरो बैफोरनि थाखाय माने आथिखाल मुगायावहाय जोंहा गोबां फरायबा माने साख्रि बाख्रिखौहाय मोननो थांला आरो मानो होनोबा आथिखाल मुगायाव गोबां फरायनाय फरायसाफोरा गोबां जानो हमबाय माने फरायनाया बांलायनायनि ओमफ्राय बांलांनो हमनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। आरो बेबायदिनो जोंहा मा आथिखाल मुगायाव गावनि हादराव फैया लासिनो गुबुन हादराव थांनानै फरायहैनायखौबो जों नुनो मोनसै आरो दानि जुगावहाय। नाथाय गोदोनि समावहाय जों बैफोरबायाददिखौ नुनो मोनामोन आरो नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंहा समावाब जाबाय दोनथ'लायनोसै नोंथां।
औ नोंथां औ दे